हेल'
औ औ खोनादों नोंथां औ खुलुमबाय
औ दायो जोङो बिदिब्ला थोंजोङै टपिकआवनो थांखानोसै आरो ना
बे थांजायो नोंथां
औ औ बिदिब्ला जोङो बर'फोरनि दोरोङारि दानाय लुनाय बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनो आरो जेनेबा दोरोङारि दानाय लुनायनि लानानै आथिखालसिम माबोरै सोलायबोखो बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनि आरो
औ औ सावराय जायो दे नोंथां
औ बिदिब्ला आंनो एसे बुंग्रोनोसै
अ दानाय लुनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' सुबुं फ्रा दानाय लुनायाव गोबां आखा फाखामोन आरो बर' आइजोफोरा माने गोदोनि समावथ' दानाय लुनाय बिदि रोङाब्ला माने हाबा जानोबो गोब्राब बा जाय आइजोआ दानो लुनो रोङा बे आइजोखौ हाबा हरनो गोबां गोब्राब जायोमोन आरो बिदि आइजोफोरखौ माने आखुजि बेफोरबायदि होननानै बुङोमोन होननानै जोङो मिथिनो मो नो आरो बिनिफ्राय गोदोनि ओ समाव जोंहा बिदि आथिखालनि बायदि बायनानै मोननाय खुन्दुं बिदिफोरबायदिथ' मोनामोन नाला य मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे ओ जेरै जोंहा इन्दि खुन्दुं ओ इन्दि एम्फौ लुनानै दिहुननाय ओ इन्दि खुन्दुं बेफोरजोंहाय जिफोरखौ दानाय जायोमोन आरो‌ ओ गोदोनि समाव माने आना स बिलाइ बिनिफ्राय ओ थालिरनि बे ओ जिहेथु बेेजे बेेजे ओंखा रो ना बेफोरजोंबो जि दायोमोन होननानै खोनानो मोनो आरो बिनि फ्राय ओ गोदोनि समावथ' बिदि जोंहा कालारिं हमनानै ला इन्दि खुन्दुङानो आरो इन्दि खुन्दुं थ' जोंहा बांद्राय बिदि कालारफुल बिदि नङा ना बिदिखौ ओ दानो था खाय माने कालारिं खालामनो थाखाय गोदोनिआ बर' आइजोफ्रा माने उम बबेबा बिफांनि बिबार आरो बिलाइ बा सिलिखा फिथाइ बायदिफोरखौ माने कालार खालामनो थाखाय बाहायदोंमोन होननानै जो ङो मिथियो आरो बे सिलिखा फिथाइफोराथ' जिहेथु कालार ओंखारो बेफोराव माने सोमनानै जाहैदों बिनि उनावहाय कालारिं जाबाथाय माने जिफोरखौ दासिगोन बिदि खालामो मोननो आरो दा ओ बेबायदिनो गोदोनि समाव जोंहा हिसानसालि बयनिबो न'खर न'खर थाखायोमोन ओ गासिबो आइजोफ्रानो माने जि दानो रोङोमोन आरो गोदोनिया बेफोरनि जि दानायनि सोमोन्दै जोंहा बिजाबावबो फरायनो मोनो जेरै आसागि बैसा गिनि जि दानायनि सल' बेफोरखौ फरायनो मोनोना बेयाव ओ आसागि बैसागि बिब' बिनानावा ओ माने सासेया हनै गोजौजों दाउ बिरलांदों होनना बुंब्लानो लोगो लोगो बे जियाव बै दाउनि महरफोरखौ आगर एरनाय बिदि माखासे खोथाफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो थारैनो ओ नों औ नोंगौ बेबायदिनो जोंहा बर' मा होनो बर' हारिनि बे दोरोङारि दानाय लुनायाव माने मा खासे मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय ओ मा होनो बेखौ जिब जुनारनि माखासे ओ केेरेक्टार बायदिसिनाफोरखौ‌ नायनानै बै जि बा बिस सोरनि ओ अंग'फोरखौ नायनानैनो जि दानायाव माने माखासे आगरफोरखौ बाहायनाय नुयो आरो जेरै ओ मा होनगोन बेखौ फारौ मेगन, मावजि आफा, ओ जेखाइ आगर बा आरो
माबासो मोनलै
हाजो आगर गोबां दङ बेफोर आग'रफोरखौ माने बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि बर'फ्रा ओ
समाव माने आर'नाइ बे खौबो माने दायोमोनो दायोमोन आरो गोदोनिफ्रायनो जेरै सासे सुबुङा दाव हायाव थाङोब्ला आ हरनि गेजेरावनो माने सोंनानै हरावनो दानाय बेबायदि आर'नाइखौ जोङो माने दावहा दावहारुनो गानहोहरोमोन होननानै मिथिनो मोनो आरो बे समाव ओ माने दावहारुवा जाफुंसार जाथों बिदि होननानै हरावनो गानहो हरनाय माने जों जों जोंनाथ' गोदोनि समाव बे आर'नाइखौ सासे मानगोनां सुबुं बा बेफोरबायदिनोसो बां सिन होनाय जायोमोन नालाय
ओ ओ
ओ आग'राबो जोंहा मोननै रोखोमनि दङ। एरनाय आरो सुनाय ओ जेरै जोङो आर'नाइनि आ गरफोरखौ बांसिन माने उम बेखौ आगर एरनाय होननानै बुङो आरो माने सु खांनाय होननानैसो बुङो बेखौ आरो गोदोनि समाव बै ओ जोमग्रा जिफोर दायोमोन ना उल जि जि होननानै बुङो जायखौ बेफोरावबो बांसिन आगरफोरखौ माने सुखांनायसो जायोमोन आरो एरनाय जायामोन दानि ओ जोंनि दख'नाफोरावसो दानाय आगरफोरखौ बेखौ माने आगर एरनाय होननानै बुंनाय जायो आरो बांसिन बेनिफ्राय ओ आथि खालावथ' बे बयनिबो न'खर न'खर बिदि हिसानसालिखौ गोबां खम नुनो मोनसै आरो बिनिफ्राय हिसानसालिया ओ आथि खालाव माने मेसिनजोंसो दानाय जाबाय आरो आजिखालिथ' गोबां ओ बर' आइजोफोरानो जि जिफोरखौ माने दानो रोंला दा ओ जोंफोरखौनो बुङोबाथाय माने जोङो बिदि बायदि रं बिरंनि जिफोरखौ दानो रोङा आरो खालि ओरैनो आगर गैयि सेम्पोल बेफोरबायदि खौल'सो दानो रोङो आरो ओमफ्राय
नंगौ नंगौ थारैनो
ओ जेनेबा जोंनि आइमोननि समनिफ्रायनो बियो एसे एसे खमायबोबाय नालाय ओमफ्राय दा जोंथ' थ' मोनदियासैनो जि दानो फ्राय आथिखालाव आरो गेजेर ससेयावथ' जि दानायखौ गोबां जोङो दालानो खामोन आरो गोमालांनाय बायदिखौनो बुं नांसिगौमोन नाथाय दा माखासे रांखावरि गोनां आइजोफ्रा माने अइबिं खुलिनाय बेफोरखौबो जोङो नुनो मोनबाय आरो बेफोरो अइभिं खुलिनायनि गेजेरजों जोंनि बर'नि माखासे ओ द ख'ना बायदिसिना दानाय बैफोराव ओ माखासे ओ दानो गोरों आइजोफ्राबो खामानि मोनबाय आरो बै आइजोआबो माने ओ फाननो हाबाय जिफोरखौ बिदि गोबां सुबिदा खालामनानै होबाय आरो रांखावरि गोनां माखासे आइजोफ्रा ओ जि दानाय लुनायनि सोमोन्दै ओ नों थाङाबो माने मा मा मिथियो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा आंनो?
औ औ हागोन नोंथां दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला आथिखालनि दानाय लुनाय आरो गोदो गोदायनि दानाय लुनाय जोङो दिनैनि दिनाव गोबां माने फारागथि नुनो मोनसै गोदो गोदायनि समाव माने गामि ओनसोलाव गामिनि दाइनजि दाइनजिबा जौखोन्दो न'खरावनो माने दानाय लुनाय थायोमोन बा जोङो बायदिसिना दानाय लुनायखौ नुनो मोनोमोन जेरैहाय आर'नाइ दानाय मायोबा मोनसे जुदि जोंहा फोरबो फैयोब्ला फोरबो फैनायनि सिगां सिगां जोङो दख'ना दानाय अ बेबायदिनो मागो दमासिनि सिगांनो दख'ना दानाय बैसागोआव मोसानो थाखाय बैसागो फैनायनि सिगां जों दख'ना दानाय बिदि जोङो गोबां रोखोमनि दानाय लुनायखौ आगोलनि दिनाव नुनो मोनबोदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव अ समजों लोगोसे गोरोबफानानै माने दिनैनि दिनाव बेबायदि न'खर न'खर न'खरजों गोबाङानो दानाय लुनायखौ दिनैनि सानाव जों नुनो मोनलिया मानो होनना बुङोब्ला दिनै सोरखारा माने खाथि खाला हेन्डलुम टेक्सटेल बायदिसिना खारखाना खुलिनानै माने बेवहायनो आइजोफोरखौ जमा जथुम होनानै माने दानाय लुनाय होनायखौ जों नुनो मोनसै आरो
औ
आरो बेराफारसेथि जोङो बुंनो नांगोन बा मखनांगोन गोदोनि दिनाव जोंनि जे बर'नि जि नेरसोन आर'नाइ बे आर'नाइ फालिखौ जोङो माने न'खरावनो नो दानानै माने न'खरावनो बेखौ माने फाननायखौ जों नुनो मोनोमोन बेबो मोनसे जोंनि फालांगिमोन नाथाय दिनैनि समाव जोङो जुदि न'खरावनो दायोब्ला बेयो माने जोंहा मा जायो होननानै बुङो एसे गोबाव लायो माने नाथाय दिनैनि दिनाव सरकारा जिबायदि आगजु दिहुनदोंसै माने बे सानसेयावनो गांब्रै गांबा बेबायदि जोङो सानसेनो दानानै दिहुननानै बेबायदि मेसिनारि एबा आगजु दिहुनदोंसै बे बेलेखा बे बेलेखायै आथिखालनि मानसिफोरा जोबोद दावगानायखौ एबा थाब जानायखौ मोजां मोनो जिहेथु समजों लोगोसे मानसिफोरनि गोसो एबा मावनाय दांनायाबो खारफालांनायजों लोगोसे माने बेखौसो माने मिसिनारि बा बायदिसिना आगजुफोरखौसो दानाय लुनायनि खेथ्रआव जेनेबा बोजबनानै लानायखौ जों नुनो मोनो आरो नङा हमबा नोंथां जेरैहाय जोङो आगोलनि दिनाव जोङो न'आवनो माने साल खुन्था गायनानै न'आवनो थाथखाल खालामनानै माने न'आवनो जोङो दानायखौ नुनो मोनोमोन आरो न'आव जुदि दायोब्ला जों गांसे गांसे लांगा दख'नाखौ सप्तासे बा जोङो जि सानहालागै जोङो दानो गोनां जायोमोन नाथाय आथिखालनि दिनाव बेबायदि जिखौ खम समनि गेजेरावनो एबा खम समनि गेजेरावनो बा नोङो नै घनटा बा थाम घन्टानि गेजेरावनो माने जोङो गांसे लांगा दख'ना दानानै मेसिनखौ जों दिहुननाय नुनो मोनसै बे लेखायैनो आथिखालनि मानसिफोरा जिखिनि गामि ओनसोलाव दानाय लुनाय दङमोन आगोलनि दिनाव बेबायदिनो दानाय लुनायखौ दिनै दिनाव जों गोबांखिनि नुनो मोन नोंथां दा दा जोङो बेखौनो मख'नो हायो जे गोदोनि दिनाव जोंनि गामि ओनसोलाव जोङो सानजौफि समाव मोनाबिलि समावबाबो फुंबिलि समावबाबो जोंनो थतखालनि सोदोब खोनानो मोनोमोन थाथखालनि सोदोबजों थाथखालनि सोदोब रिंनायजों जोंनि खन्थाइगिरि मेथाइ मेथाइ लिरगिरि बिथांमोनाबो थाथखालनि सोदोबखोनो खोनासंनानै माने खन्थाइ रायथाइ मेथाइ लिरनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय दिनैनि दिनावथ' जों गामि ओनसोलाव माने थाथखालनि सोदोब एबा हिसान दानायनि सोदोबखौनो जों खोनाबांनो मोनलिया नङा होमबा नोंथां दा आथिखालनि आरो गोदोनि दानाय लुनाय होनना बुंङोब्ला बेबो मोनसे फाराग आरो ओ दिनैनि समाव माने ओ जोङो माने मेसिनजों एबा इलेकट्रनिक मिसिनफोरजों जों माने दानाय लुनायखौ जों गाननो मोनसै आरो नाथाय बेबायदि गाननायफोराव हयथ' जोंहा माने ओ गाननायाव एसे एसे माने मोजां मोनाबो जानो हागौ खिन्थु जोङो आगोलनि दिनाव जुदि न'नि दानायफोरखौ जुदि गानोब्ला एसे मोजां मोनोमोन आरो गाननानै मानानै नाथाय दिनैनि बेबायदि ओ लां गा दख'नाफा फालि दानायफोरा एसे गोबा गोबा जानायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो दा ओ आरो आरो बे समाव आङो बेखौबो बुंनो नागिरदों दि जि दानाय लुनाय बे दानाय लुनायखौ माने सोरखाराबो आथिखालनि दिनाव नोजोर होनानै जाय आइजोफोरा दानाय लुनायाव एसे गोरों एबा दानाय लुनाय रोंखानाय बिथांमोनखौ माने सोरखारा लेंंना लां नानै बा बिथांमोनखौ माने इनभाइट खालामनानै दोनो बिथांमोननो ट्रेनिं होनायखौबो जों नुनो मोनसै आरो आरो आथिखालनि फैसा गोनां मानसिफोरा बा जायफोरा माने ओ एसे एनै रां रुफाफोर दङ बा बिथांमोना माने गाव आ गावनि न'आवनो एबा गाव गावनि जायगायावनो बेबायदि दानाय लुनायनि मोनसे फसंथान फसंनानै जोङो आइजोफोरखौ लेंंहर नानै बिथांमोना बेफार फालांगि खालामनायखौबो जों दिनैनि समाव नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ थारैनो
नोंथांनिसिम बेखौनो सोंनो नागिरदों जोबनायाव दि जे नोंथांमोननि गामियाव बेसेबां माने दिनैसिमहालागै बेसेबां माने बेबायदि दानाय लुनाय ओ हाबाफारिफोरा सोलिबाय थायो ना नोंथांमोननि गामियाव बेबायदि दानाय लुनायखौ नुनो मोनला नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ औ जोंनि गामियावथ' बेफोरबायदि दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला बांद्राय बिदि दखना बायदिसिना बिदि दानायफोरखौ नुनो मोनला आरो नाथाय जोंनि गामियाव बांसिन बेै ओ हौवाफोरनि जिथु गामसा बे गामसाखौ माने ओ बायनानै गाननाय जाया आरो दासिमबो माने दानाय जायो आरो गामियावनो बिनिफ्राय दानानै बयबो माने फान ओ खायसे जाय सुबुङा दानो गोरों बै सु बुंनो माने दानो थाखाय आदि हरनाय बेफोरबायदिबो हरनाय जायो आरो ओमफ्राय जायनि न'खराव थ साल बेफोरबायदि गैला बिथांमोना आदि हरबाय ओमफाय जायनि न'खराव ओ दाग्रा दं बिथांमोना दाबाय आरो दानानै माने बेखौ आदि बायदि राननाय बिदिखौ नुनो मोनो आरो ओ दख'नाफोरखौथ' फ्राय दानायानो जाला आरो नाथाय माब्लाबा माब्लाबा ओ जाय गोसो गुदुं बिथांमोन जिदानो बिथांमोन दङ सानैसो बिसोरो माने बै आर'नाइ फोर बो न'आवनो दानानै फानो आरो मालाबा सोरबा सोरबा ओमफ्राय न'आवनो दायो आरो न'आव लानो थाखाय माने मोजां मोजां रं बिरंनि बिदि दानायखौ नुनो मोनो आरो जोंनिथिंजाय ओमफ्राय दाथ' बिदि दख'नाफोरखौ गोबां खमसै माने दानायानो जाला फ्राय दायानो होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा आरो खालि आङो नुनायाव बांसिन बे गामसाफोरखौल'सो दानाय नुदों आरो दख'नाफोरखौ फ्रायानो माने बायनानैसो गानजोबो आरो दाना जिहेथु गोबां